हेलौ
हेलौ हेलौ
औ नोंथां
खोनादोंना
औ खोना
खोनादोंना औ औ ओरैनो दा मा खा खालामबाय दं नोंथाङा
जोङो मोजाङै खोनायाखै नोंथांनिखौ हेलौ
अ हेलौ दे आं खोनादों नोंथां
औ औ खोनाबाय खोनाबाय ओ जोङो दायो ओ दैज्लां बोथोर ओ नैबे गायनाय फुनायनि सायावहाय ओ एसे सावरायदिनि
औ सावरायनो हागोन नोंथां
दैज्लां बोथोर होनोबाथ' बयबो गायनाय फुनायनि मुखुब दा बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायदो नोंथांमोनहाबो दैज्लां बोथोरावहाय माइफोरखौ बिसेबांखिनि गायो आरो मारै गायो। बेनि सायाव ओ फोरमायदो
औ फोरमायनो हागोन आङो ओ दा माइ गायनाय बुङोब्लाथ' दा जोङो बांसिनानो ओ ट्रेक्टरजों हालेवनानै माइखो गायनाय जायो दा ओ बेखायनो ओ जोंनिथिं दा माइ गायनाय जिखिनि माइ गायनाय ओ गोबाङानो गावबा गावनि हाखौ ओ माइ आबाद मावनाया गोबांनियानो जोबफ्रामबाय दामानि ओ जे थु आगोलनि बाय ओ गोदोनि बायदि ओ मोसौ मैसोजों ओ सानफ्रोमबो थाङै थाङै दसे दसे एवनाय दा बेबायदि ओ नैबे दा गोदान मुगायाव जोङो नुनो मोना दा बेखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनिथिं जि आबाद मावनाय दा बियो गोबाङानोे ओ टे जों मावनानै गोबाङानो गायनाय फुनाया एसे जोबफ्रामबाय आरो
औ ओरैनो नों थांमोनहा ओ न'खरावहाय बेसिबांसो हाखौ ओ आबाद मावो माइ गायो
दा ओ बेसेबां माने ओ बेसेबांथ' बुंनो हाया ओरैनो बोसोर गिदिंनाय खिनिखौ गायनाय जायो आरो बोसोर गिदिंनाय ओ जोङो थोजासे हमना ला दा नों ओ साब्रै न'खरा बा साबा गंसे फिसा न'खरा बोसोरसे गिदिंनायाव बेसेबां माइनि गोनांथि जायो ओ बेखिनिखौ गायनाय जायो आरो
खोथियाफोरखौ ओ फोखांबाय नामा नोंथांमोना?
दा खोथिया खोथियाखौथ' फोखांनाय जाबाय खोथियाखौ फोनाय जाबाय फोनानै गोबाङा गायफ्रामबाय खिन्थु खायसे माइसा माइ माइसा माइखिनि जोसा माइ गायनाय दा बेखिनिया दङो आरो गायनो आद्रा जानानै दङ
ओरैनो नोंथांमोनहा औ
दा नोंथांमोननिथिं गायनाय फुनाय हाबाफारिफोरा दा माबायदि सोलिगासिनो दङ बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागौमोन ना?
हागोन नोंथां ओ जोंनिजोंथ' दायो दहा जायखौ जों हागुं होननानै जोङो बुङो बेखौहाय गायबायानो माखासे मानसिफोरा आरो नैबे दलहा बाहागो खिनि जाय गाहाय दै थाग्रा बेखौहाय एसे उनावहाय गायनाय जायो दा बिदिनो ओ जोंहा बो ओ न'आवहाय गायो दा खोथियाफोरा रेडियानो जाहांबाय फ्रायानो ओरैनो जोंहा न'आवहाय बिदिनो जि बिगासो गायनाय जायो बेवहाय बांसिन रनजितखौनो ओ जोङो गायो बेनिफ्राय ओ मागो दमासि बेफोरनि थाखाय जे सामायब्रा एसे बेखौहाय एसे एसे गायनाय जायो आरो बे गायनाय समाव नों गो बेबायदि जोंहाबो मोसौजों हालौवा लासिनो दानि आथिखालनि गोदान मुगानि ट्रेक्टर बेफोरबायदिजों बेखौ हालेवनानै गायनाय जायो। बेफोर गायनाय समावहाय ओ जोंनिया बांसिन न'आव सुबुंफोर मानसिफोर गैया नालाय बिनि थाखायनो गुबुननिखौ हाजिरा बा खामला लानो गोनां जायो। जेरै फारसेनिफ्राय आलि दाननाय आलि खोनाय आरो माइ गायनाय बेखौहाय जोङो हाजिरा हिसाबै बेखौहाय लानाय जायो आरो। आरो बेयावहाय जोंहा ओ न'आवनो एसे ओ गोबोर हासार जोङो मोननाय जायो। बेखौ जोङो सिगां समाव जों बेखौ होनानै लाग्रोखायो। दा बिदिनो ओ दाइनबिगा आबाद मावखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ दाइन बिगा बाहागोखौ सिगां ओ दिहुनग्रोनाय जायो। आरो माखासेया नोङो एसे उन जायो। दलहा बाहागोआ दा गासै जोंहा बे जि बिघा औ औ
आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों? दा ओ नों नोंथांमोननिथिं जिहेथु माइ गायनाय दा बे गायनाय माइ आ माबा मावनायाव गोबां दैनि गोनांथि जायो दा बे दै खौ ओ अ'खानि दैजों माइ आबादखौ मावनाय जायो। ना उफेरा गुबुन आदब हमना ला दैसानिफ एखिखांनाय दंग' दंलानिफ्राय बा ओह बेखौ ओ मोनसे दंखल बा सलार मोनसे सेलब पाइप मोनसे सेल' पाइप बाहायनानै आबाद मावनाय जायो नामा? बेनि बेयाव एसे फोरमायनो हागौमोन ना?
हागोन नोंथां। जोंनियावहाय बांसिनानो बोथोर जायखौ जों बोथोरनि हानाय अखा बेजोंहाय बांसिनानो गायनाय जायो। बेनिफ्राय जायफोरना दङ जेरै सलार नोंथां बुंनाय सेल' मि सिन बेफोरफोरनिफ्राय ओ खम सुबुंफ्रानो बेखौ ओ बाहायनाय जायो आरो। नोंथांमोननियावबो बे बेफोरबायदियैनो अखा बा दैफोरनि जेंनाजों मोगा मोगि जानो जायो नामा नोंथां?
औ दा ओ जोंनि ओनसोलाव ओ आं बेखौ बुंगोन जे जोंनि ओनसोलाव दा आबादखो मोननै सिजिनाव मावनाय जायो माने बे मोननै बोथोराव माने स दा ओ दैज्लां बोथोराव खनसे आबाद मावो बेनि उनाव मेसें बोथोराव मोनसे इरि आबाद मोनसे एरिया मावनायै दा दैज्लां बो राव जिहेतु खा बांखा बोथोराव गोबां अखा हानाय जायो नालाय दा बे ओंखायनो ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ अखा हादैजों नोजोर अखा हादैजों ओ नोजोर बोनानै माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो। नाथाय बेनि उनाव ओ जेबोला मेसें बोथोर बोथोर जायो अब्ला बे मेसें बोथोर राव इरि माइ गायनो थाखाय ओ सेल' पाइपहो बाहायनाय जायो आरो। आ मेसिं बो इरि माइखौ बयबो न'खरानो गायजोबा जाय न'खरा राङा एसे राङा एसे गोबां दङ बा जायनाव फुरा रां खरस खालामनो हायो। सायो बिथांमोना सेल' गायनानै लानो हायो। बिथांमोन हा इरि माइखौ गायनाय जायो आरो
आतसा जोंनियावबो ओ एरि आबादखौहाय मावनाय जायो जोंहा बिनि थाखाय आबादनि फोथारा गुबुन दंखायो। ओ दैज्लांनिया बेले आरो मेसेंनिया बेले ओ जायखौ जोङो बेहेर हा जों बे खौहाय ओ जावनानैहाय बांसिन मानसिया गायो बेनिफ्राय आथिखालावथ' गुबुन गुबुन टेक्न'लजिनिफ्राय मोननो हानाय नैबे आखाइजों हालौवग्रा हेन्दड ट्रेक्टर जायखौ जोङो बुङो। बे जोंबो ओ माखासे मानसिफ्रा ओ बेयावहाय बेजों आबादखौ दिहुननाय जायो बेयावहाय ओ जोंनि ओ बांसिन मानसिफ्रानो बेखौहाय ओ गायनाय जायो आरो नोंथां। बिदिब्ला ओ नोंथांमोनहा बो मेसें बोथोरनि माइखौहाय ओरैनो बिसेबांसो बिगा गायनाय जायो न'खराव।
बांद्राय गाय गोबां गायनाय बायदि जाया मेसेङाव ओरैनो जायफोरा एसे खरस खालामनो हायो। बेबायदिया गायो म फ्राय जि नैजि बिगासोआ ओ गायनाय जायो आरो आरो मेसें बोथोराव ओरैनो न'खर न'खर मिलायनानै ओ बबेबा न'खरा बा बिगा गायो बबेबा न'खर रा ओ स्नि बिगा गायो दा बेफोरबायदि मिलायनानै ओ थामजिसो बिगा गायनाय जायो आरो। ओ ओ इरि माइखौ बेनिफ्राय दैज्लां बोथोराव जि माइया आबाद मावनाय जायो बियो मोनफ्रोमबो न'खरानो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो जायहा दुब्लि फोथार दङ। बि न'खरफोरा माइ आबाद मावफ्रामजोबो आरो
ओरैनो बैफोर ओ दुब्लि फोथारफोरावहाय ओरैनो बाजारनिफ्राय मोननाय ओ हासार बा न'निफ्राय ओ दिहुननाय मोसौनि गोबोर बैफोर ओ आबादनि फोथारावहाय बबेखौहाय बांसिन बाहायनाय जायो?
बांसिन बाहायनाय होनना बुङोब्ला दाथ' दा गोनोखोआरि मुगा नालाय बेखायनो सुबुं अनजिमा बांनाय जों लोगोसे आदारनि आंखालाबो आदारनि गोनां थियाबो बांदों नालाय दा बेखौ नोजोर बोनानै ओ माइ आबादखौ गोबां थिखांनो थाखाय ओ जोङो गोबाङानो रासायनारि हासार गला नार्सारि बेफोरनिफ्राय नासार ओ‌ रासायनारि हासारखौ बाहायनाय जायो आरो दा रा सायनारि मुलौ एम्फौफोर थैग्रा बेनि ओमफ्राय ओ बेफ बफोरबायदिनो गोबाङानो रासायनारि बे हासारखौ बाहायो बेनि फ्राय ओ खायसे बबेबा गंफा गंनै न'खरा ओ गावनि जिहेथु मोसौ ओ मोसौ गाय थानायलाय जिहेथु मोसौ गोबोरखि दा बेफोरखौ दोन थुमनानै गंफा गंनै न'खर न'खरा ओ जिबियारि हासार बाहायनायखौ ओ आं नुनो मोनो आरो।
आतसा ओरैनो ओ नोंथांमोननिजों ओ नैबे थांनाय जे मेसें बोथोर बेयावहाय ओ बिगायावहाय ओरैनो बेसेबांसो माइनि आबादखौ दिखांनो हानाय जायो?
आ ओ ओरैनो मेसें बोथोराव मावनाय एजि माइ ओ बियो मोजाङानो जायो ओ बिगा नैजि मन बा नैजिबा मन दा बेफोरबायदि जायो आरो
औ नोंथां मोननियावहाय ओ औ नोंथां मोननियावहाय ओ ओरैनो मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बे मोननैजों ओ बबे बोथोरावहाय ओ माइ आबादखौ मावोब्ला बांसिन ओ मुलाम्फा दं होननानै ओ नोंथाङा सानो
दा मुलाम्फा होनना बुङोब्लाथ' ओ मोननैबो बोथोराव मावोब्ला मुलाम्फाया एखेयानो जायो खिन्थु ओ मेसें बोथोराव मावोब्ला एसे खरसा बाङो जिहेथु दैनि ओ दै दै जगायनाय राहा बेयो मोनसे सेलनि गेजेरजों फैयो नालाय दा बेवहाय मिसिं बाहायो बा‌ ओ घन्टा घन्टा थाव सोनांगो बा भारा लानो गोनां जायो। दा बे बेफोरबायदि मेसें बोथोराव आबाद मावोब्ला एसे खरस आ गोबां जासिनो। बेनिफ्राय दैज्लां बोथोराव आबाद मावब्ला औ
ओ नोंथां जोंना समा थारमाने ओ जाबायबोमोन नालाय बिनि थाखायनो ओ जोङो रायजलायनायखौ एसे खिनिययाव